हेल'।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों थारैनो।
दा
नोंथांनि खल हरनायनि जाहोना
आंनि गोसो गोर्बोनिफ्राय गोदान माने हामलाय जासिहरनाय थाबाय। दा आंनि औ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे ओ मोजां आयदानि आङो नोंथांजों एसे सावरायनो थाखाय थाखाय कल खालामनाय जादों आरोना नोंथां दा थारैनो जोङो औ एसे ओ आबहावानि बागै एसे सावरायगोन आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां थारैनो थारैनो।
औ दा आङो एसे फोरमायना होगोन थारैनो नों नोंथाङा जे जुदि सम दंब्ला।
औ दङ नोंथां थारैनो सावरायजागोन।
औ आं एसे सावरायनो होननानै सानदों दा औ। आबहावाया माने दा ओ आबहावाया जायखिजाया मोनसे माने ओ ओनसोलनि समाव बा गोबाव समनि ओ बारहावानि गर। थासारिखौ बुंजायो आरोना आबहावाखौ बेयाव औ अखा बार दुंथाय आरो माखासे गासैबो माने गोनां बायदिसिना नोजोर खालामनाय जायो बेवहाय बा आबहावाया खनसेयावनो थाया आरोना। दा माखासे बेवहाय औ आबहावानि माखासे बाहागोफोर थायो बिदुं बा गोरान आबहावा थायो। बेनिफ्राय माखासे गुदुं आबहावा थायो बेफोरबायदि आबहावा थायो आरो ना दा ओ
ओ बिदुं अरनारि आबहावा होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय ओ बोसोर नाङै दुंनाय आरो अखा बिबाङा बांसिन थायो आरोना नोंथां।
दा बेनि गेजेरजों
औ गोरान आबहावा होनना बुंबा जों बेवहाय हाग्रामा एबा माखासे ओनसोलफोर बा जेराव अखा हाया आरो दुंथाया जोबोर बांसिन आरोना।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ दा बिनि गेजेरजों जों औ जेराव जोबोर माने बे गुसुआव नङा आरो माने दुंहांबो नङा आरो ना नोंथां। दा बेनि गेजेरजों माखासे आबहावा ओ सि सोलायनाय आरो बिनि माखासे
आथिखालाव माने मुलुगनाङै आबहावा सोलायनाया मोनसे माने
औ
आरो कलकारखानानि माखासे उखुन्दैजों माखासे दुंथाइआ माने बारायबाय थादों आरो जायनि जाउनाव माने ओ बर'फफोरा गलिलांदों। गोजौ जादों। बेनि गेजेरजों अखा हानायनि माने माखासे नेमा सोलायदों।
औ
दा आबहावाखौ साखोन सिखोनै मोजाङै लाखिनाया जों गासैनिबो बिबान नोंथां दा जों बांसिन बिफां गायनांगौ।
औ
औ नंगौ नंगौ थारैनो।
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां थारैनो।
दा आबहावाया मोजां थाबासो माने ओ ओ बुहुमाव जिब ओ जुनारा थांनानै थांनाया मोजां
औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनिखौ
दा औ औ।
औ।
दा आबहावानि सायाव माने माखासे बा आं बुंबावनो सानदों ओ आबहावाया माने जायखिजाया मोनसे ओ ओनसोलनि गोबाव समनि माने बारहावानि गर थासारिखौ बुंजायो बा बारहावाया साफ्रोमबो माने बेवहाय ओ ओ सोलायबाय थानो हागौ बा सानसेयाव सानसेयावनो ओ साना दुंनो हायो बा अखा हानाय एबा बार बारनायबो जानो हागौ। नाथाय
औ।
आबहावाया खनसेयावनो सोलायबाय थाया आरोना दा बेयो मोनसे ओनसोलनि थाखाय माने ओ मोनसे थासारि आरोना नोंथां दा दुंथाय होनना बुङोब्ला जोंहा ओ साननि बिदुुंङा हाखौ माने ओ गुदुं खालामो अखा होनना बुङोब्ला बोसोर नाङै हानाय अखानि बिबां ओ बारनि सिन्थाय होनना बुङोब्ला बारनि गिलिरथाय आरो बेनि थासारि
औ।
आरो माखासे ओ बार बाराव थानाय ओ दैनि फबनि बिबां बा बार बारनाय होनना बुङोला बारनि दोहोरोम आरो बेनि गोख्रै थि दा बेनि गेजेरजों ओ दा ओ बुहुमाव थानाय थासारिनि सायाव सोनारनानै आबहावाखौ गोबां बा बो खालामनाय जादों आरोना दा बिदुं ओ अरनारि आबहावा दा बियो ओ माखासे जेराव बोसोर नाङै दुंथाय आरो अखानि बिबाङा बांसिन थायो आरो ना नोंथां। दा ओ बुहुमाव ओ बुहुमा थेर बेथेर ओ जालाङो जेराव अखा अखाया जोबोर खम हायो आरो बारहावाया ओ गोरानै थायो दा बेनि गेजेरजों माखासे दुंथाय आबहावा दा जेराव माने जोबोद थान्दाबो नङा जोबोर दुंहांबो नङा दा बिस बिसोर बिसोरखौ मोजाङै बुंजायो आरोना दा कुसु आबहावा दा माने ओ बहुमनि सा मिरु आरो ओ खोला मिरुआव ओनसो बा जेब्ला सोराङै गफोर थानानै जोबोद थांदां जायो आरो नोंथां।
औ औ।
दा नोंथाङा बुं एसे औ फोरमायनो हागोन आबहावानि बागै।
औ हागोन नोंथां थारैनो नोंथाङाथ' आंनिखौ खोनादों न'?
औ खो खोनादों।
औ आबहावा होनब्लाथ' जेरै जोङो गोबां गुबुंले जानो हमबाय आरो ना आबहावानि बुङोब्लाथाय
औ।
औ आरो आबहावा होनोब्लाथ' जेरै गुबुंलेया जेरै प्लास्टिकफोरनि प्लास्टिक बथलनि प्ला स्टिक गोबां बेफोरखौ गुबुंगलेखौ जों नुनो मोनो आरो ना दानि जुगाव
बेनो
औ औ। आगोल जोङो साखोन सिखोन थानायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन दानि जुगाव जोङो प्लास्टिकआबो बांसिन ओंखारबाय नालाय जेरै जोङो प्लास्टिकफोरखौ जेरै ओ लामा लामा सामा मानि गारनाय जायो आरोना बेनि थाखायनो‌ आबहावाया एसे गुबुंले जानो हमबाय आरो न' दानि जुगाव औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो दानि जुगावायनो गायनो -गायनो नांला आरोना जेरै जोङो‌ खान थाल बिफांबाबो गाम्बारि जेरै थाइजौ बायदिसिना बिफाङानोज र'जनो रज'यो आरो ना नोंथां
जों औ बेफोरखौ जोङो रज'योब्लाबो दानि जुगाव मानसिफोरा बे अ दानस्राङो साफा खालामो जेरै न'फोरा जारसि जाबाय बेफोरबायदि होननानै दानस्राङो आरोना थेवबाबो जोङो जोंनि जोंनि ओनसोलाव अक्सिजेना अक्सिजेना अक्सि जेना बांगा औ औ आरो बुंनो थांब्लाथाय जोङो गोबां गा गारिनि केस बिसिना थुङा कम्पानि गिदिर गिदिरफोरनि गेस बायदिसिनाफोरखौ जोङो मोनजायो आरोना जेरै जों गुबुनाव दावबायनो थाड़ोब्लाथाय
औ।
औ। आरो जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो टाउन सहराव बांसिन बिफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ मोना।
औ। आरो जेरै जोङो दसे सम जि जिरायनो होनब्लाबो जेरै जों टाउन सहराव बिफां लाइफांफोरखौ जों नुुनुनो मोनो आरोना जेरै जोङो गारिनि थुङा गारिनि हावा बायदिसिनाफोरखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों टाउन सहराव गोबां गेसाव गोफोनफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै प्लास्टिक गेसाव जेरै डेनफोराव बिदिनो गारनानै दोननाय गोजावना थानाय बेफोरखौ आरो दै दै होन दै दै मन्दल होनोब्लाथ' जेरै जों दैफोरा गुबुंले जानोनो हमजोब्बाय आरो ना जेरै दै फोरा गुबुंले जेरै जेरै खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों खोनादों
औ आरो जेरै दैफोराथ' गुबुंले जानो हमबाय जेरै जोङो दैमाफोराबो आगोलनि जुगाव दैमाफोरा जोबोद साफामोन बालाहामा जेरै अन्थाइ बेफोरबायदि साफाखौ जों नुनो मोनोमोन दानि जुगावथ' गुबुंले जेरै जेरै बेहायनो मानसि गोथै मोनो बेहायनो जि जिब जुनार जेरै दैबानाजों बुखारजानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै गुबुंले जेरै जेरै गोबां गुबुनलेखौ जों नुनो मोनो आरो ना दावमा दाउसा थैनानै थानाय जेरै लेथ्रा जेरै बथलप्लास गोब गोबां गुबुंलेखो जों नुनो मोनो आरो ना जेरै मानसिफोरा जौ लोंनानै बुख्रुबनानै गारना दोननाय बेफोरबायदि गुबुंलेखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनो। आरो आगोलनि जुगावथ' जोङो गोबां गोबां जेरै ओ साफाखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना जेरै जोङो आगोलो जेरै माइ गायनो थांब्लाबो जेरै जोङो ओ बे निजोरा ओंखारनाय दैफोरखौबो जोङो लोङोमोन दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदि दै लोंनाय खौ जों नुनो मोनला आरो ना जेरै गोबां बांसिन गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै जोङो आगोलनि जुगावथ' दैनिबो आंखालमोननालाय दैनि आंखालब्लाबो जोङो ओ दैनि जेराफोरखौनो लोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आरो जोंबो लोंबोदोंमोन। आरो थिग बेबायदिनो दानि जुगाव बेफोरबायदि लोंनायखौ जों नुनो मोनला आरो ना नोंथां। गोबां गुबुंले जानो हमबाय आबहावाया। आरो दाथ' दै दैज्लां बोथोर फैब्लाथ' गोबां गोबां गुबुंले जायो दैमा बिलोफोरा आरो जेरै बे ओ जोंनि लामाफोर जेरै हाब्रु दैब्रु जाजोब नो हमो जेरै बेफोरबायदिनो जेरै ओ टावन सहराव थांब्लाबो जेरै गोबां खरां जायो आरो जेरै जोङो गोबां गुबुंनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना दानि जुगाव जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरखौबो जों नुनो मोनला आरो जेरै टाउन सहराव थाङोब्लाथ' जोङो गोबां खस्थ' जायो खस्थ'नि गेजेरजोंनो जों दावबायनो थाङो जेरै गारिनि गेस गारि ट्राक फिक जाम जानाय बेफोरबायदि आरो ट्रेनफोरनि लेथ्रा गोबां गेसाव गोफोन गारनाय जेरै बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां औ नोंथां अब्ला जोंना समाबो जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नंगौ थारैनो औ औ।